औ मा खालामदों नोंथाङा औ
हेलौ खोनादों ना?
औ खोनागासिनो नोंथां आङो।
हेलौ ओ
नोंथा-नोंथाङा खोनायाखै नामा?
बारा मोजां खोनायाखैमोन नै दासिम मोजां खोनादों।
नेटनो जोबोद प्रब्लेम जायोहाय जोंना औ औ
नथ्रखानो प्रब्लेम हेलौ
खोनागासिनो आङो
खोनाबाय दा
हेलौ हा औ औ खोनाबाय खोनाबाय
ओं ओं खोनाबाय
आं खोनागासिनो
उम खोनाबाय आंबो दे
अ
नोंथांनाव मोनसे खोथासो सोंगौमोन आं आलु हादों उम
अ नंगौ ना
औ नोंथाङा जिफोर दायो नामा?
बेखौथ' आं दाफेराखै नोंथां जिखौनो दाफेराखै आङो
दाफेरासै आरो ना उम दाफेराखै आरो ना होनबा दाखेराखै आरो ना
औ नोंथाङालाय जाफेरबाय नामा
हेलौ मोजां खोनायासैलाय मोजां खोनायासैलाय
नोंथाङा दाफेरदों नना दाफेराखै जिखौ?
खोनायासै नोंथां
हेलौ आंथ' खोनागासिनोमोन नोंथां
माबा टाउरानो बिराद प्रब्लेमलै जोंखि मोजां
औ औ माथाय खालामबावनो
उम
जायगा लायै जायगा नाङाना जोंना नोंथां
उम उम खबरफोराथ' मोजां बे
खबराथ' मोजाङैनो दङ नोंथाङा औ खोनागासिनो हेलौ नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनायाखै नामा
हेलौ
आंखौ खोनागासिनोमोन
खोनायाखै
औ खोनादों
ओम खबरा मोजां
मोजाङैनो दङ औ
मोजांनो खोनालहाय
नोंथाङा एसे आद्रायनानै थाहरलाय जायगाखौ जायगा नागिरनानै थाथ'लाय एसे पावार नांनाय जायगायाव थालाय
हेलौ
हो
औ
औ खोनाबाय दा खोनबाय
औ आंथ' खोनागासिनोमोन
औ खोनाबाय आंबो
खोनाथाराखै नामा
खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय
औ
उम
नोंथांनियानो टावारा नाङाखैमोन जानांगौ
औ दे दा खोनाबायनाा ओमफ्राय दा खोनाबायनाा मोनसे खोथा सों
नोंथाङा जुदि जिफोरखौ
हा औ
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जि दानायनि बागै
आंबोथ' रोङा माने दाग्राफोर थायोबा आं दानोसो हरनो सानदोंमोन आंबोथ' जि दानो रोङानो औ।
औ औ।
दाना बांसिनानो हाथाइफोरनिफ्राय बायनानै गानोना।
औ नंगौ।
उम नोंथाङाबो रोङा आरो ना होमबा।
ओहो आंथ' दाफेरखायाखैनो दिनैसिमबो मालायनि दानायखौसो गानो आङो नोंथां
उम आंबो बिदिनो मालायनि दानायखौसो गानो। दाबालाय गाव गावनिनो मोजां दानो हायोबालाय
औ औ नोंथाङा आगर आखाइ नोंथाङा बर'नि आगुफोरनि नामखौ मिथिब्ला एसे खोन्थानानै होदो
आगरफोरा
औ।
ओ जिनि आगराथ' बिदिनो बर'फोरनि आगरालाय फारौ मेगन खासि हाथाय थाइगिर बिबार दिंखिया बिलाइ दावराइ मोख्रेब बिदिनो थायो गोबां गोबां रोखोमनि आगर थायो। होमबाबो खिन्थु आं दानो रोङा मिथिनायालाय मिथिगौ आरो उम
अ नंगौ ना
उम नोंथाङा ओमफाय अमाफोर लाय ना
आंबोथ' दाखाखै नालाय आं मोजाङैबो फोरमायनो रोंला दायो मा खालामबावनो
ओ
दख'नाफोरखौ खिन्थु आङो बे गोमोफोरखौ मोजां मोनथारो आरो नोंथां गोमो खालारजोंब ओमफ्राय आङो समायनाय मोनसिन गारो।
उम उम।
मोदानफबनाय मोनथारो आङो
उम।
गोमो गोमो द्रेस गाननानै बेरायब्ला
औ ओरैनो मा मा खाालारखौ मोजां मोनो।
आथ' ओरैनोबा गलाबखौ मोजां मोनो नोंथां
उम गलाबफोरखौ मोजां मोनो आरो ना
औ
उम आंबो आंबो गोमोखौनो मोजां मोनो गोमो गुफुर
औ गोमोआबो मोजां नायनो समायो।
उम गोमो ओं गोमो गुफुर माने थान्दा मोनो आरो गुफुरखौ गानोबा
औ
ओंखायनो मोजां मोनो गुफुर कालार
औ नंगौ नोंथां
उम अमा लायो नामा नोंथाङा
अमाखौथ' न'आवनो दंखायो नालाय जोंहा बेखौनो लानाय बायदि जायो आरो औ।
ओ ओं बर' जाहैबाय नालाय लानांगौ
औ औ
उम।
बेफोरजोंबो थाखा फैसा आरजिनानै लानो हायो।
आदारफोराथ' ओरैनो मा मा रुनानै होयो मा मा होयो
आदाराथ' माइरंबो संनानै होयो जोंहा आरो थास'बो हानानै रुना होयो
उम बेसे गोबावजों फाननाय जायो
अ बेथ' दस मास गाहाम जायो जोंहानिया दस एगार' गाहाम
ओरैनो फिसाबो होयो नामा ना खासिफोरखौल' फैयो
अ फिसा होआ जोंहा नोंथां।
अ खासिफोरखौल' लायो आरोना।
औ
बेफोरखौबो बुहुद खस्थ' खालामनांगौ नालाय नोंथां।
उम
फिसा होनायावबो बुहुत खस्थ' जायो नालाय आदार होनाय मा होनाय बेखायनो फिसा होनायखौ लायासै जोंहा
माबैसो दं दा अमाया
दायोथ' माथाम दङ नोंथां जोंहा
उम जोंहाबो लायो जोंनाबो दं
अ नंगौना
औ माथाम दङ जोंहाबो
औ
हा
अ नोंथांमोना माबैसे
जोंना मानैै
अ मा मा आदार रुनानै होयो नोंथांमोनहालाय
जोंनाबो बेनो थास' रुयो मैगंफोर रुयो एसे आलुफोर मैगं बे मुदुफुल थास' माइरं बेफोरखौनो रुनानै होयो आरो
अ नंगौ ना
गुन्दै गोजाबाबो जायाना ओंखाम खाल ओंखाम खालायफोरखौबो होयो
अ
फिसा फिसासो जोंना देराखै
अ अ जोंनाथ' फानजालायनाय जासिगोनानो नोंथां
औ फानजालायनाय जासिगोन आरो जों
थेवब्लाबो दा फानथ'वा आरो नोंथां फुजा खाथियावसो फानगोन
उम
फुरजा खाथियाव खाथियाव फाननानै देनां दख'ना गोदान बायनांगौ नालाय ओंखायनो
फुजायाव बेरायनांगौनाा जुलाफि जानांगौ
फुजायाव जुलाफि बायदिसिना दाउदैफोर जाहैनांगौ
औ फैसाजों
औ
दे मोजाङानो दाउफोरबो लायो नामा दाउफोरबो लायो?
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जाबाय दोन्थ'नायनिया?
औ औ दे दे नोंथां गोजोनथों दे ओम।